हेल'
औ नोंथां हेल औ खोनादों ना
अखा हादोंना
औ औ नोंथाङा मा अ ओरैनो दङ जिरायनानै नोंथाङा मा खालामगासिनो
औ आंबो दङ दासान्दि ओरैनो बिदिनो बार जाबाय दङ आरोना बाहेराव गिदिंगासिनो दङ आं दासान्दि
औ आदसा ओमफ्राय नोंथाङा मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों
ओ
हेल'
आङो मा टपिकनि सायाव रायजलायनो सानदों होनना बुङोब्ला ओ जोङो हाजिरा मावनाय बा खामला मावनायनि सोमोन्दै सावराय होनना सानदों ओ आं बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां
औ दे खोन्थाग्रोदो नोंथाङानो
औ औ जोंथ' मिथिखायो जिहेथु जोङो जिउआव गोबां खामानि मावनानै जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनो गोनां जायो जेराव जोङो बायदिसिना हाजिरा खामला मावनायखौबो जों नुनो मोनो जिहेथु जोङो दिनैनि सम समाव जोङो बायदिसिना आबाद मावनाय बा बायदिसिना जोङो खामानि मावनानैसो जोङो ओ बायदिसिना जोङो फिथाइ सामथायाइयानो जा बा जोङो बा माइ आबाद मावनानै जोङो माइ मोननाय जायो जायखौ जोङो बोसोरनि थाखाय ओबोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय मावनानै लाखानाय जायो माइफोरखौ दा बिदिनो जोङो बायदिसिना फिथाइ साम खौबो जोङो न'आव गायनाय जायो बा बायदिसिना हाग्रा आरिफोरखौ जोङो दानस्रांनो नांगौ नङाब्ला जोंहा ओ आबादफोरा मोजां जाया दा बेफोरबायदि खामानिफोराव जिहेतु जोंहा मोनसे न'खराव जुदि जोंहा मावग्रा मानसि गोयाबा जों बेखौ खामानिफोरखौ माव होनो थाखाय जोंङो गोबां जोंङो हाजिरा खामला लायो हमनानै ला अबावबाफोर ओ मैगं थाइगंआव दा बारियाव बेरा होनो नांगौ। दा बेफोरबायदि खामानिफोराव जोंङो हाजिरा खामला मावग्रा लायो आरो ना। जिहेथु जोंङो न' बां लुनो थाखायबो औवा। बायदिसिना दानना लाना फैनानै बिफा आरिखौ दानना लाना फैनानै न' लुनो थाखायबो जों खामला हाजिरा लायो जिहेथु जोंङो ओ न'खौ सासे मानसिया लुनाया जोबोर गोब्राब जायो। बेनिखायनो जों सानै साथाम मानसि लिंनानै जोंङो न'खौ लुनो होयो आरो ना दा। गोबां बेफोरबायदिनो जों हाजिरा खामला जोंङो न'खराव
खामानि मावो बिदि
आंथ' गोबां हाजिरा मावनो थांङो गुबुननि न'खराव आंङो। ओ बिदिनो बेराफोर होयो। लोगोसेनो जोंङो ओ हाखरफोरखौ जों साफा खालामो। जुदि बेवहाय हाग्रा आरि थायोबा हाखरफोराव ना फिसिनायाव औव फ्राय ओ फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजोफोराहाय माबायदिहाय? हाजिरा खामला मावो
अ आंथ' गावगाय मावा बात जोंहानि न'आवबो बिदिनो माबा बिदि खामानि ओंखारबा हाजिरा रा लायो आरो ना जेनेबा ओ हाग्रा दानस्रांनोबा न' हाग्रा जानाय बेनिफ्राय माबा मोनसे आबाद मावनो दा जेनेबा जोंना। माइ गाया बे माइ गायनायाव जोंहा माइ गायनो मानसिफोर लिङो। आलि दाननो मानसि लिंङो ट्रेक्टर हालेवनो मानसि लिंङो ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनसे बाहेरा खामानि बा न'नि माबा बायनायबा बेफोरखौ फाहामनो थाखाय मानसि लिंङो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा अमा गन्द्रा बानायनाय दाउ गन्द्रा बानायनाय बिसोरनि थाखाय मानसिलिङो आरो ना ओमफ्राय बिसोरखौ लिंनानै बिदिनो खामानि मावनाय माबा होयो ओमफ्राय जाग्रा होयो जाग्रा होनानै बिदिनो फैसाबो हरो आरो बिदि ओमफ्राय आंथ' गाव हारसिं मावा नालाय बेफोरनि बागै बांद्राय जेबो मिथिया नोंथांङा खान्था? थादो आंनो माबायदि मावो
औ औ औ आंबो बेफोरबायदिनो आलिफोर दाननो थांङो जेनेबा माबाफोराव जेब्लानाखि माइ मावो माइ आबाद अब्ला जोंङो खोथियाबो फुनो थांङो खोथिया फुनायफोराव जोंना हाजिरा होयो आरोना बाजौव बा सोरबा ब्रैजौ बाजि बिदि होयो जोंनो। दा ओ बिदिनोसै ओंखामबो मोनजायो जिहेथु जों सानसे मावनो नांगौ जायो जो फुंनि दाइन रिंगा जो बेलासिनि ओ-' ब्रै रिंगासिम जों मावनो गोनां जायो ब्रै बा द' रिंगासिम मोनाबिलि मावो आरो ना। बिनिफ्राय बिदिनो जोंङो ब्रैजौ बाजौ बो जायै लोंङै एसे मोजाङानो जायो जिहेथु जोंङो आबाद मावनायफोराव जों खायसे ओ जोंङो आलु गायनो थांङोब्लाथाय सोरनियावबा जोंङो बेयाव हादाब बानायनो गोनां जायो। लारि लारि आलि बायदि खालामनानै आलु गायनो थाखाय दा गोबां बेफोरबायदि खामानि मावो जों। बिदिनो हाग्राफोरखौ दानस्रांहयो गुबुन जायगायाव लोगोसेनो गुबुन कम्पानिफोरावबो खामानि मावनो थांङो खामला हाजिरा। जेराव जों कम्पानियाव बायदिसिना लहा आरि थिखांनाय बिनिफ्राय बायदिसिना बस्था आरि माइरं बस्थाथि दैखोनाय ओ बरफ ओ बरफफोरखौ जोङो दिखोना हरो गारिफोराव बेफोरबायाददिनो गोबां खामानि मावो आरो ना बायदिसिना पार्टस फोर फैयो जेराव जों गारि मथरनि पार्टस दा गोबां खामानि मावनाय जायो जिहेथु नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि समाव माबायदिहाय आइजो माहारिखौ हाजिरा मावनायाव बाहायोमोन बा जों माइ जावनायफोराव नोंथांमोननियावथ' जानो हागौ हाजिरा लायो खोना
औ औ माइ जावनायाव बिदि मानसि लायो लानाया बिट बांसिनानो न'नि मानसियानो न'आवनो मावो आरोना बिदि माइ माबा फोरनि थाखाय जेनेबा माइ सौनो लांनायफोरावबो न'नि मानसि खिथियानो लाङो बेनिफ्राय सौनानै लानानै फैयो बिदि आरो
औ औ औ आरो माइ गायनायफोरावथ' जानो हागौ हाजिरा होखायो
औ औ माइ गायनायावबो हाजिरा होयो
औ औ आरो आथिखालाव जानो हागौ नोंथांमोननियाव न' लिरनायफोरखौ माबायदिहाय गुबुन हाजिरा लायो ना लाया नोंसोरनिजों आरो बेसेसो लायो जेनेबा ओ आइजो माहारिफोरनि हाजिरानि दामखौ बेसेसो मोनो आरो हौवाफोरनिया बेसेसो मोनो फैसाखौ नोंसोरनियाव सानसेयाव मावोब्ला
खौथ' बिदि लाया माने न'नि मानसियानो मावजोबो नालायनि ओमफ्राय बेफोराव बेसेबां फैसा हरो आं बेफोरखौ मिथिया आरोना मानोना आं बेफोरखौ नाया नालाय आं बेफोरखौ हरनायखौ मिथिफेरा बेनिफ्राय माइ गायनाय फोराव आं सानो जोंनावबो जेनेबा फर हान्ड्रेडफोर हरै जानांगौ
औ औ औ अ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोन नामा जिहेतु जोंनि ओनसोलाव दाथ' गोबां जोंनि हाजिरा मावनायफोरा दिनै सोलिगासिनो दङ बा जोंनियाव फरायनायफोराबो दङ जिहेथु ओ दिनै ओ जेराव जोंनि मानसिफोरा बांसिनानो जायफोरा सरकारि खामानि मोना बिसोरो बांसिनानो हाजिरा मावनानै थानो गोनां जायो दा जोंनि लाइमोनफोरा जे खायसेफोरा ओरैनो गोगलैनो थायो जोंनिया दा बे लाइमोनफोरनि बिथिङाव नों मा हेथु नोंथाङा लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदि हाजिरा माव लुुबैयो ना माबाफोर फालांगि खामानि मावजानो लुगैयो बिजनेस आरि ना नोंथाङा साख्रियिफोराव गोसो होनांगौ होनना सानो दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि लाइमोन बा जोंनि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो
आतसा बे बाथ्रा खौथ' आंबो सानो मानोना जोंनाव गोबां बिदि माबाफोर दङ जेनेबा स्कुलाव थांनाय बैसोआवनो स्कुलाव थांनो गारनानै बिदिनो फैसानि थाखाय हाजिरा खामला मावनो थाङो दा आङो बेफोरबायदि थांनाय खौ बाजायो आरोना मानोना बेफोरबायदि थाङोब्ला जेनेबा नोङो जुदि फरायनायखौ गारनानै बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनो थाङोब्ला जेनेबा नोंना फरायनायनि माबाया थालाङो आरो ना दा जेनेबा जोंनाव स गारि फरायसालिफोर दङ बे सरकारि फरायसालिफोराव थांनानै जुदि नोङो मोजाङै सोलों फिथाइ लानो हायो होमबानि आं मोजां गियान मोननो हायो आरोना आरो आं सानो बेफोरबायदि जास्ट साख्रिनि सायावल' नोङो नांनानै थानो नाङा नोंनाव गोबां बिजनेस खालामनो हायो नोङो जेनेबा नोंनाव जुदि आइडिया दङब्ला नोङो गोबां बिजनेस माबा खालामनो हायो। आरो दानिया जेनेबा जोंनि आइजोफोरनि थाखायबो सरकारा गोबां माने स्किम दिहुनदों नोङो जेनेबा माबा मोनसे बिजनेस खालामनोबा नोङो लन लानो हायो लन लानानै बिजनेस स्टार्ट खालामनो हायो। दा जेनेबा ओ जोङो बुंनो हायो भि अ बिदि मोनसे एसे माबा दङ गैया होनबा आइजोनि जोंना बिसोरना ओ फैसााखांनानै लन होयो फैसााखांना लन होनानै गोबाङानो बिदि जेनेबा अमा फियो दाउ फिसियो बिदि फिसिनानै बिसोरो फैसा खामायनो हायो। दा बेफोरबायदि बिमा बिफाफोराथ' बिदि खालामनो हाबाय। बाट उन्दैफोरा आं सानोदि खामानि मावनायाव थां थ'नो नाङा बिसोरो जेसे हायो गावनि सोलोंथाइनि सायाव माने गोसो होनांगौ। जुदि सोलोंथाइखौ नों मोजाङै लानो हायो अब्ला नोङो गावबो मोनसे आइडिया सोंगोनो मा खालामनो नांगौ साख्रि लानो नांगौ ना मा बिजिनेस खालामनो बे बिजनेसनि सायावबो नोङो आइडिया मोननो हागोन आरो आं बेखौ सानो।
औ नोंथाङाथ' जोबोर मोजाङैनो फोरमायना होबाय जिहेतु जों लाइमोनफोरा माबायदिहाय सांग्रांथि लाखिनांगौ। आरो जों उन्दैफ्रा माबायदिहाय सोलोंथायाइयाव गोसो होनांगौ बेखौ नोंथाङा जोबोर मोजां फोरमायना होबाय। जिहेतु दिनै जों नुनो मोनो जे दिनै हाजिरा खामला मावनानैबो जोंनि न'खरखौ दिनै सुंथानानै दङ आलो गोजोनै दा बेफोरखौ नुनो नायनो थाङोब्ला जों गुबुन रायजोआव बा गुबुन हादोरफोराव दिनै खामानि मावनो गोनां जादों खायसेया दिनै आखाइ फोरबौ जाना फैयो आथिं माबाफोर बिदिनो माहाय जाजाना फैयो नाथाय खायसेबा गोबां फैसा रां आरजिना लानानै फैयो गुबुन हादोरफोराव थांनानै गोबां खामानि मावो कम्पानिफोराव दा बिदिनो जोंनि न'खरखौ सुंथागासिनो दङ दा हाजिरा खामलाखौबो जोंङो हेगारथावा मानो होनना बुङोब्ला दिनै खायसे मानसिफोरा गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया सम लानानै बिदि नङा जे गासैबो मानसियानो जिउआव गासैखौबो मावजोबनो हायो दा नंगौ जोंनियाबो बिदिनो सोलिगासिनो दं गुबुन हादोरफोराव बा गुबुन जायगायावबो जों बायदिसिना नाथुर नानि खामानि मावो खायसेबा नानो आदार होयो बायदिसिना जोङो नुयो आरोना बिदिनो जों भिडिअ' आरि बानायनानै बायदिसिना बानायनानै जों खामला मावनायखौ जों नुनो मोनसै। लोगोसेनो बेफोर खामलाफोरखौबो जोंनो नांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला गामिफोराव जोङो बायदिसिना खादानिफोर नांगौ जायोब्ला बायदिसिना खामानि थायो न'खराव बेफोर फिसा बेनला खामानिफोरखौ मावनो थाखायबो जोंनो हाजिरा खामला नांगौ जायो जिहेथु जोंङो हाथाय बाजार बायदिसिना जोङो बायदिसिना खामानि थायोना जोंहा जिहेथु थोरसि खु रै बायदिसिना सुनाय दखानफोराव बेफोरखौबो जोंनि बांसिनानो जोंनि मानसिफोराबो एसे एनै मावसाबो मावसाबनाया। ओ अब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां बायदिसिना जानाय लोंनाय बिथिङावबो जोङो ओ हाजिरा मावनो थांनायखौ नुनाय मोननाय जायो जेराव जोङो सा दखानफोराव जों सा राननाय बा बायदिसिना ओ संनाय खावनायफोरावबो जोङो ओ थाङो हाजिरा संनानै हैयो। बिदिनो हटेलफोराव हाजिरा संहैयो दा गोबां बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनसै जिहेतु नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जिहेतु हायोब्ला जोङो बांसिनानो जोङो बिजनेस बिथिङाव जोङो जा फालांगि बेफार फालांगि बिथिङाव जों आवगायनांगौ जोंनि मानसिफोरा रावबो दिनै ओ फासेवनानै थायाखै जेराव जों दिनै हाजिरा खामलानिखौ जों गारनानै दिनै बायदिसि सिना जोङो ना आरिनि जुदि जों दिनैनि समाव बिजनेस खालामोबा जों गोबां फैसा मोननो हागोन आरो ना। जिहेथु जोंहा ओ दा इसिबां समबो गैला औ।
आं बुंनो सानो जेनेबा ओ जे-जेसेबां हायो उन्दैफोरखौ बेफोर खामानियाव थांनायनिनि फाय लाखिनांगौ बिसोरखौ जेसेबां हायो। ओ मोनसे बैसोसिम सहैनाया लासि सोलोंथाइनि सायाव गोसो होनो थाखाय माने उत्सा खालामनांगौ आरो आं बेखौ सानो। बेनिफ्राय बिदिनो ओ खामला मावनायाबो नंगौ गोनां बाट जेसे जुदि नोङो गावनि माबा मोनसे स्टार्ट खालामनो हायोब्ला नों बेयाव गावनि गोसो हिसाबै नों खामानि मावनो हागोन। मानोना गुबुननि सिङाव खामानि मावनानै थाबा नोङो बे गुबुननि सिङावनो थाबाय थालांनो गोनां जागोन आरोना। जुदि नोङो गावगाय हारसिं गावनि थाखाय माबा मावनो हायो होमबानिया नोङो लासै लासैबाबो ज ओ फिसा फिसा माबा खालामनानैबाबो उननिसिमा लासि जि नोङो गोदोर जालांनो हागोन आं बेखौ सानो आरो। बेनिखायनो जुदि हायोब्ला नोङो जेसेबां हायो गावनिफ्राय स्टार्ट फ्लामनो नाजानांगौ आरो आं बेखौ सानो।
औ औ औ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय। ओ नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्राखौबो मिथिनो मोनबाय। दा गोबां सावरायबाय जों जिहेथु जोंहा स समाबो गैला दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै।